हेल' खोनादों ना नोंथां औ खोनादों औ नोंथांनिखौबो एसे लासै खोनादों
औ
खोनादों नोंथा
औ खोनादों खोनानायाथ' ओमफ्राय लासै लासै जादों आरो।
औ होमबा नोंथाङा दायो फ्रि दं ना।
औ दङ नोंथां
औ एसे गोसा बुंनो हागोन नामा नोंथां
हा
एसे गोसा बुंनो हागोन नामा एसे लासै खोनादों।
मानोबा लासै लासै खोनादों नोंथां नोंनिखौबो।
औ एसे ओम आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि होननानै हरदोंमोन। सावरायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां।
औ। होमबा आयदाया जाबाय ना बेदर जानाय आदब आरो जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा ना बेदर जानानै जोबोद मोजां मोनो नङा होनबा होमबा ना औ होमबा ना बे -दर जानायनि आदबनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि जायो माने ना बेदरखौ नोंथाङाथ' मिथिगोन खोमा? एसे फोरमायनो हागोन नामा??
ओ बर'फोरनि बे ना बेदर जानाय होमबा बे ओंख्रियानोसै नङा होमबा अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायजों साम' बेफोरनोसै आरो। आरो नाफोर होनबा नाफाम नाफाम बाथोन बेफोरो दा बेफोरनि मादाव ओ अनलाजों दाउ अनलाजों दाउखौ बोरै जायो होनोबा अनलाखौ अनलाखौ जोङो सिगां बानायग्रोनांगौ बे बानायनाय जायो जोङो माइरंखौ माइरंखौ जोङो उवालाव देग्लिनांगौ आरो गायहेनजों देग्लिनानै बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो गुन्दै खालामनानै बेखौ सालिनाय जायो ओ मोनसे फिथा सानद्रि होननाय दं सानद्रिफोरजों सालिनाय जायो आरो सालिनानै बेखौ गुन्दै खालाम माने गुन्दैखौ लानाय जायो आरो। आरो जुदि गथा गथा थायोबा बेखौ उवालाव होनानै देबफिननाय जायो। माने एकदम गुन्दै खालामनाय जायो आरो बेखौ ओमफ्राय गुन्दै खालामनानै बेखौ दै मा थौआव थौ लानानै ओस संबाय आरो दै होबाय दैयाव बेखौ होसनबाय होसननानै संनाय जायो। माने ओमफ्राय आरो बेदरफोरखौबो सिगां एवफ्रामग्रोनाय जायो। अमा बेदरफोरखौ औ अनला मा दाउ बेदरफोरखौ एव एवफ्रामग्रोनाय जायो आरो एवफ्रामग्रोनानै ओमफ्राय बे अनलाजों बेखौ लगायनाय जायो आरो दाउ बेदरखौ माने बेयाव गिबियाव जोङो थाव संख्रि फानलु मस्ला बेफोरखौ होबाय बिदिनो नांगौ गौ गोथाव जानायनि मुवा बेसादफोरखौ होबाय बेबायदिनो अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो। ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाबो ओ नारजिजों अमाखौ बोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ ना बेदर जानायनि आदब होनबाथायथ' जोङो जेरैबायदि ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो ना बेदरफोरखौ जायो नङा होनबा? दा जोङो मैहुर खालामनानै जानानै जोबोद मोजां मोनो नङा होनबा जेरैहाय औ ना नाया माने बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोथाव जाग्रा खाजा बायदि जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरैबायदि गुबुन बेदरफोरखौथ' ओ जाबाय थानायखौ बारा नुवा होमबाबो नाखौ माने जाबाय थाबाय थानायखौ नुयो आरोना जेरैहाय बो बुथ बोथोर लानानैबो जायो आरो बोथोरनि अनगायैबो गोबां नाफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बर'फोरा नाखौ माने गोखा गोखै खारदै आरो बायदिसिना मैगंजों माने गोथाव संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो साउन् नानै मेनानै बिनि उनाव रुनानैबो नाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा आरो ना गोरान अमा बेदर गोरान माने बेबायदि खालामनानै थिन्नानै दोननानै बा नाफाम देनानै थिन्ना दोननानै नाय हुदा बर'फोरनि मोनसे आखो थाय आरोना जेरैहाय ओ नाखौ ओ नारजिफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो अ ना माबा ना नङा ओ नाफामखौ आरो बेबायदिनो अमा बेदरखौबो जोङो नारजि सबाय ओंख्रि थास' ओंख्रि ओ बायदि बिजों जोङो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो थालिर लायाव जुनानै अरखियाव सावो नङा होनबा? नाफोरखौ आरोबाव ओ सारायावबो दै होनानै ओ साव माने सावनानै जायो जेरैहाय नाफामफोरखौ बेबायदिनो ओ गोबां ओ आदोबै माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बोथोर लानानैबो बो माने ना थावनाय फोर दंनो आरोना बर'फोरनि गेजेराव जोङो ओ खुगा खुगा खोनानो मोनो दों बथोर लानानैबो माने ना फोरा गोथाव जायो होननानै खोनादों आरो जेरैहाय दा दैज्लां बोथोराव गोबां नाफोर मोननाय जायो नङा होनबा? आ आरो थिक बे बिदिनो नोंथाङा ओ सबायजों साम' ओ नङा मा होनदों दाबोन अमा बेदरजों नारजि औ। अमा बेदरजों नारजि संनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेयो गोबां ओ बेबो माने गुबुन गुबुन आदबजों संनाय जों नुनो मोनो नङा होनबा?
औ।
औ जेरैहाय ओ नारजिखौ ओ दै गोदुङाव एसे सोमना दोननानै उनावहाय मोजाङै सुनानै उनाव ओ बेयावहाय ओ जेरै खारदै होनानै बेखौ ओ जाननानै होनाय जायो खारदै संख्रि होननानै बेनि उनावहाय एसे ओ जाबाय दै होयो दै होनानै बेखौ गोदौ होनोनाय बेबायदि नुनो मोनो आरो अमा गोरानफोरखौ जुदि अमा गोरान खालामनानै दोननायफोरखौ उनाव गोदो होनायनि उनावहाय बेखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिबो संनायखौ जों नुयो। नङा होनबा औ बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरैहाय साम' साम' फोरखौबो जोङो जेरै ओ सबायजों जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो सबबाय ओंख्रिजों बेबायदिनो अनला दं अनलाखौबो जोङो जेरै दाउ बेदर आरो ना हाफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां रोखोमनि जेरैहाय ना बेदर गैयालासेबो जोङो अनला संनायखौ जों नु नुनो मोनो गोबां रोखोमनिआ ओ बिबार ओ बिलाइ मिथिंगायाव मोननाय नाय ओ बेफोरखौबो जों होनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा ज जेरैहाय बासिखा बिबार बायदि ओ मोदुमफुल बिबार बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो होनानै अनला जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेबायदिनो ओ बाथोन जानाय हुदाबो दं जोंनि गेजेराव जेरै बेहाय बाथोन होनबाथाय जोङो ओ खांख्राइ बाथोन गांजेमा बाथोन आरो फानलु बाथोन ओम बायदिखौ जोङो ओम बुंनो हायो बियो जोंनि जोबोद गोथाव जाग्रा मुवा नङा होनबा थिग बेबायदिनो औ। मेना जानायबो हुदा दं जोंनि गेजेराव ओ जेरैहाय जोङो ओ ना मावाफोरखौ थालिर बिलाइयाव हो नानि बा हालदै बिलाइयाव होनानै मेना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ मैखुनफोरखौबो जोङो बेबायदिनो थालिर बिलाइ नङाबा ओ हाइजें बिलाइयाव होननानै जों मेना जानायखौ नुयो।
औ।
होमबा नोंथाङाबो एसे आरोबाव फोरमायनो हागोन नामा ना बेदर जानायनि आदब
औ हागोन नोंथां जोंहा बे नारजिजों अमा होननाया बे बेखौ माने नारजिमाने जोंहा बे फाथो होननाय मोनसे गोखा मोनसे मैगं दङ बे फाथोखौ माने खानाय जायो खानानै बेखौ फा फोराननाय जायो आरो फोराननाय जायो ओमफ्राय फोराननानै बेखौओ दोननाय जायो आरो। माने बेसेबांनो गोबाव जायो ओ इसिबांनो माने गोखा जालाङो आरो बे। नारजिया गोखा ओमफ्राय बेखौ आं अमा बेदर होनानै सङो आरो माने बेनारजि बेयावनो बेना अमाखौ होयो आरो अमा मेजेमफोरखौ होनानै संनानै जायो आरो बे नारजिजों अमा ओंख्रि जाहैबाय। माने गोखा आरो नाथाय अमा बेदर होनानै बियो जोबोद गोथाव जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो ओ सबायजों साम' दङ। बर'नि ओंख्रिै बे सबायजों साम' ओ माने सबायखौ जोंहा मा उ -नानै ओ जोंहा दालि बायदि उनानै लानाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव
संनाय जाबाय ओमफ्राय साम'खौबो बिदिनो खायसे एवफ्रामोबो एवफ्रामनानै ओमफ्राय बेखौ ओ सबायजों लगायबाय लगायनानै नांगौ बे संख्रि फानलु ओ थाव ओ मस्ला-मस्लि बायदिसिना मगर दुन्दिया मा सम्पाद बेफोरखौ लगायनानै गोथाव जानायनि थाखाय सङो आरो सबायजों साम' ओंख्रिखौ आरो बेबायदिनो जोबोद गोथाव जायो बर'फ्रा आरो बेबादिनो नाफोरखौ मैथाजों जायो मैथाया जाहैबाय गोखै मैगं बेखौ ओ नाफोरजों जायो। नाजों मैथा लगायनानै बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो आरो
औ नंगौ आरो गोबां ओ नाफोरजोंबो गोबां फोथायनायबो दं नङा होनबा जोंनि बर'फोरा माने नाफोरजोंबो गोबां फोथायनाय ओ थानायखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय गोदो ओ आबै-आबौमोना बुङोमोन ना सिमाङाव मानि ना फिथिंग्रि नुयोब्ला माने बावैसो उनाव दोहोननि बा माने दोहोन मोनगोन नङाबा दोहोन दि जागोन होननानै फोथायोमोननो आरोना बेबायदि खोनानो मोनदों औ जेरै बारलि एब बा रौ नुयोब्ला माने हा हो नुगोन बायदि बै उम बुङोमोन आरो ना सिंगि नुयोबा बिखो जानाय बायदिखौ जोङो ओ लेखाफोरावबो मोनदों आरो खोनानोबो मोनदों नङा होनबा होमबा दिनैहाय जोङो ना, बेदर ओ संनानै जानाय आदबनि सायाव गोबांखिनिखौ मिथिबाय आरो जोंनि सायाव सावरायनायखौ बिखिनियावनो दुनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय औ औ द